औ
हेलौ
हेलौ औ नोंथां बरायबाय
गोजोननाय थाबाय
नोंथाङा मा खालामदों दायो
नै आंबो जिरायनासो दङ'
औ ओमफाय ओंखाम जानाय लोंनायफ्रा जाबाय दा
जानाय लोंनायाथ' जाथ'वाखै नोंथां दानदिसे नि उनाव जासिगोन
औ संनायफोरा संखांनाय जाबाय
औ संखांबाय
ओ नोंथांनियाव मोननैसो सोंथि सोंनानै
औ दे सों हागोन नोंथां दे बुंबानो जाबाय
नोंथाङा गावनो सङो ना सोरबा संनानै होयो ओंखाम ओंख्रिखौ
आं आं गावनो संङो संनायालाय
औ ओरैनो मा मा ओंख्रिखौ गोथावसिन मोनो नोङो
आंथ' बिराद मेक अ आंथ' गोबां मेगंखौनो मोजां मोनो बांसिन आं गोथां मेगं थाइगंखौ मोजां मोनसिनो आरो बेनिफ्राय आरो खारै मेगंफोरखौ मोजां मोनो
औ
मेगं थाइगं होननानै बुङोबा बिलाइ मेगं होनदों नालाय आङो
औ जेरै मा नाम
लाइ लाफा ओमफ्राय आरो इथिंजाय मैथा दायोथ' आरो दैज्लांनि बोथोर नालाय मैथाखोनो बांसिन जानाय जायो आरो मैथा होनबाथाय इथिंजाय मैथा बाथोन आरो मैथाजों ना आरो बिथिंजाय दा दैज्लां बोथोराव बयनिख्रुइ माने गोरलैसिन मो मोननो थाङो होनबा जोंनिथिंजाय खांख्राइ खांख्राइखौ जों बांसि औ जोंनिथिं खांख्राइखौ बांसिन मोननाय जायो औ खांख्राइखौहाय मैथाजोंनो जानाय जायो आरो
गोथाव आंबो गोथाव मोनो।
औ नोंसिनिथिं मोनोना मोना नोंथां।
जोंनिथिंबो मोनो।
अ माबायदि मायदि जायोब्ला।
खां मैथाजों खांख्राइ आथ। जायो जानाया। ओरैनो खांख्राइखौ माने जोङो एवफ्रामनानै लाग्रोनांगौ एसे। बेनि उनाव जोङो मैथाखौ होसननांगौ आरो। उनाव बाथोन बायदि बिदै जेब जेब खालामना जायोब्ला गोथाव मोनो। नोंथांनि नोंथांनिफ्रायलाय माबायदि बानायनाय जायो।
जोंनिथिंजायबो माने जोंहा बांसिनै जायो आरोना मैथाखौहाय मिथिखायोना मैथाया बिलाइ मैगं नालाय बेथ दसेनो रुइलाङो ओमफ्राय आरो बिथिंजाय जोंहा खांख्राइखौहाय खलथा बोखारनानै बांसिनानो देग्लिनानै जायो आरो। देग्लिनानै मैथायाव। होनानै जायो। गोथावनो जायो बिथिंजाय आरो खांख्राइ जामिनि खांख्राइ जामिनिफोरखौबो जायो आरो खांख्राइखौहाय बाथोन देनानैबो जायो।
औ।
मोनोना मोना नोंथां
मोनो मोनो मोनो जोंनिथिंबो मोनो। ओरैनो बिनि अनगायै। खांख्राइनि अनगायैबो अमानि बेदरफोरजोंबो जाजायो नामा बेयो मैथाया।
मैथाया औ जायो जायो जायो नोंथां जोंनिथिं। अमाजों मैथा आरो मैथा बांगालखौ सिनायोना नोंथां।
सिनायो सिनायो।
औ जों बेखौहाय जोंनाव आमाइ मोननाय होननाय बेमार मोनसे जायोना बे। बेरामखौ जायोबाबो जोङो बेखौ रुनानै। जानाय जायो आरो। ओं बेखौबो। जोङो ब्रयलार फोरजों जायो। लकेल। ननि फिसिनाय। दाउफोरजों जायो आरो साम लादाय। साम लादाय। जों मैथा बांगाला इनायनो माने साबजाथारनाय आरो।
ओरैनो बेखौ। मानसिफ्रा बुं सोयो रुनानै जाबा सान्दुं गोसायाव सान्दुं दानगारो होनो बे नंगौना थारैनो।
बेखौ नंगौ नङा। औ बेखौ नोंगौ नङाखौथ बुंनो जोबोद गोब्राब नोंथां माने बे बाथ्राखौहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो माने फोथायबोनाय मोन। एसे दं आरो ना बांगाल मैथाजों औ बांगाल मैथाखौहाय रुनानै बिदि लोंबा जै आमाय दाननो आमाय मोननाया दानगारो बिदि होननानै फोथायबोनाय दं आरो। बेखौनो दासिमबो। फोथायबोगासिनो दङ। औ। आरो बेनि अनगा मोनसे मैथा दंबाव बो जे आरो खिनाय जानाय जाबाथाय जायो होननानै। फोथायनायानो मोनसे नंङा नोंङा। नोंथाङा आरो मैथा मोनसे जाद औ जाथिसे मैथा दंबावो बे मैथा अ आइ। जायखौ माने एसे निला गोजाहां खालारनि सिनाय योना नोंथाङा।
औ औ सिथायो एसे नुनाय मोनदों।
औ बांसिन मानसिनावनो बेब मैथाखौ नुनो थांलिया खायफा खायफानि न'आव दं आरो
दङ गोमालांनो हमबाय माने गोदो दङमोन दायो। उम गोमालांनो हमबाय बिफोरो।
औ खिन्थु गोदो गोदाय बिफोरखौ बयनिबो न'खर न'खर नुनो थाङोमोन आरो। आरो बिनि अनगा नोंथांमोनहा मा मा मेगं जायो।
जोंनियाव ओरैनो जोंना। बर'नि गुबैयै ओंख्रिखि मिन थियो दा अनलाया बेफोरखौ जानाय जायो। अनलाजों आरो दाउ। बिदिनो सबायजोंबा सबायजों बाबो दाउ। बेनो आरो माने जोंनि फेब्रेद ओं ख्रिया।
औ बिथिंजाय आरो बिलाइ मैगंफोरनि मादाव
बिलाइफोर मैगंफोरनि मादाव नै दायो। ओ मैथाफोराबो जानान दंङ जाथोसे बिलाइ मैगंङाव। आरो लाइ मैगंबो मोनो दायो।
औ
बेफोरना आरो औ लाइ।
औ लाइ मैगंङाथ' मोननै मोनथामसो रोखोमनि दं नामा?
दंङ दंङ दंङ।
बिनि गेजेराव बांसिन बबे मोनसे जाथिनिखौ मोजांसिन मोनो बा मोननो थांङो?
लाइआ बिबै मोनसे फिसाजाद दंङना? एखौ नै बे दानि दैलां सिजेनावबो मावनाय जायो आरो बेखौ। बेखौनो आंबो बेखौनो मोनजादों आरो दायो।
अ मोनसे आरो गुफुर, गुफुर माने जाथिनिबो मोनसे
गिदेर गिदेर गावराव गावराव जि जायो जे मोनसे बे दं आरो मोनसे।
आरो एसे सोमब्रोम सोमब्रोम अबावबा अबावबा माने खोमोन गोनां बायदिबो नुनो थाङोबा जायगा लानानै जायगा।
बेफोरो माने हासार गोनां गायबा माने मो जां जायो प्र प्रडाक्टफोरा जेनेबा बिलाइफ्रा गुवार गुवार जायो सोमखोर सोमखोर जायो।
औ
बिब्दि आरो। नोंथांफोरनिन्थिं मोननाय जाया नामा बेफोरखौ?
मोनो नोंथां मोननायालाय अब्लाबो बे गुफुर जाथिनिखौ बांसिनानो गायनाय जाया आरोना। बेनोसै सोमब्रोम सोमब्रोम जाथिनिखौ बांसिन गायो। दे बिनि अनगायैबो जोंनिथिं फाथो मैगं फोरबो मोननो थाङो।
फाथो मैगं औ बेथ' दैज्लांनाय मैगं जाहैबायना
औ।
दैज्लांनायखाय दायो मोनसै बेखौ।
नोंथांमोना जायो।
जायो जायो जोंथिं। रुनानैबो जायो बेखौ रुनानैबो जायो लोगोसे खारैजोंबो जाजायो बियो आरो जोंहा बिनि फ्रायनो जेब्ला जानाया सिजोन एसे बार खारलांबाय अब्ला जोङो बेखौ फोरान खानानै फोराननानै नार रज्रि खालामनाय जायो आरो। नारजिखौथ' मिथिखायो जानांगौ नों नोंथाङाबो। नारजिखौ जोङो अमा औ नारजिजों अमा बेदर नारजि दोलो बेफोरबायदिजों जानाय ज जायो आरो।
औ फैफाखायो माने नारजि होनबाथाय
औ।
आरो बिथिं जाय खांख्रिखला
खांख्रिखलाबो मोनो औ खांख्रिखलायानो होनो बे खौ। खांख्रिखला
औ नार्जि बिलाइजों खांख्रिखला बिजौ थासुमलि बिजौ बेखौ ज' लगायनानै जोंनि ओंख्रि गोबाब औ ओंख्रि गोबाब जानाय जायो आरो। अ नोंथाङा मोनजाया फेराखै नामा।
औ औ आं मोनजाफेराखै माने खोनानायाबो आं दिनैसो खोनाबाय जे थासुमलि बिलाइफ्राबो जाजायो होननानै
औ दैज्लां बोथोराव बेफोरखौ बांसिन जानाय जायो आरो। ए। नारजि गोरलैजों बिलायजों। बिलायजों बिलाय ननानै खारै ओंख्रि संनानै जायो आरो बे औ खारै ओंख्रि ओख्रि संनायाव ना गोरानफोरबो होनो हायो आरो ना। गोथां होनानैबो जानाय जायो दानियावथ' आरो दैज्लां बोथोर बोथोर समाव खखा सेन सानानैनो ना गोरलै गोर गोरलै मोननाय जायो नालाय बे ना गोरलि गोरलि बेजों लोगोसे खारैबो जायो सोरहाबा सोरहाबा आरो सोरहाबा सोरहाबा ना गोरान होनानै जानाय जायो आरो।
थाबायखर थाबाय नोंथां अब्ला दिनैनि टपिकखौ राय्लायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा?
जोगोन नोंथां जागोन दे।
दे
गोजोन औ गोजोननाय थाबाय।